नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांसिमबो
ओ नों थाङा ओ सम दङब्ला एसे
औ औ रायज्लाय जागोन दे नोंथां औ
ओ नोंथाङा बुंनो हा गोन नामा बैसागो ओ बरफो रा माबिदि ओ फालिनाय जायो जेनबा
औ औ औ ओ बर ओम बैसागुआथ जोंनि बरफोरनि गुबैयै फोरबो नङा होमबा नोंथां जों बयबो मिथिखायो बर फोरा गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो फालिबोनाय जायो नालाय बैसागोखौ बरफोरा
ओ बे बैसागोखौ सैथो दाननि ओ लास लास खालिनिफ्राय ओम माने फालिनाय जायो आरो लासखालिनिफ्रायनो जायो ओमफ्राय जोङो गिबियाव सैथो दाननि लास खालि जों मोसौनि बैसागोखौ फालिनाय जायो आरो बिनि ओ बैसाग दाननि से खालार खालि ओ मानसिनि बैसागोखौ फालिनाय जायो दा आङो ओम सैथो दाननि जे ओ बै बैसागो मा होनो मोसौनि बैसागो बेनि बागै एसे फरायनानै होनोसै नोंथांनिसिम खोनादोना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ। जोंनिया मोसौ थुखैनो थाखाय गिबियावनो ओ गोबां नांगौ मुवा बेसादफोर नांगौ जायो। खोनोनादोंना नोंथाङा औ। ओ बेनि थाखाय जोङो ओ सानसे सिगाङावनो ओ नांगौ जानाय ओ मुवा बेसादफोरखौ बुथुमनानै लाग्रोनांगौ ओ जेरै ओ थाराइ ओ लाव फिथाइ ओ फान्थाव ओ हालदै औवानि जोंसि ओ बेफोरखौ बुथुमनानै लागो ग्रोनाय जायो आरो लोगोसे मोखोना बिबार ओ बायदिखौबो नांगौ जायो जोंनो। ओमफाय जोङो बेखौ सानसे सिगाङाव बुथुमग्रोनानै लानाय जायो आरो ओमफाय बेफोर गासिखौबो बुथुमनानै अखानायै जोङो बेफोरखौ फुङावनो उथिनानै बेफोरखौ ओ फिसा फिसा थुक्रा थुख्रा महराव हाना लानाय जायो लाग्रोनाय जायो आरो जों गंसे आइजेंआव खोनादोंदा नोंथाङा? खोना खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ अ ओमफ्राय जोङो बिदिनो मोसौनियाव आरो ओ मा होनो बे जोंनि ओंखाम संग्रा खान्था एबा सारायफोरनि हांगारजों जों बिसोरनि मोदोमाव ओ थाव गुबै लगायनानै ओ माने दागो होनाय जायो आरो थारायजों नङाबा गन माबाफोरजों एसे दागो हो होनाय जायो आरो मोसौनि मोदोमाव ओमफाय
उम।
ओ आरो लोगोसे आसुगुर बायदिफोरावबो जोङो थाव गुबैखौ फोननाय जायो ओ बेजोंनो ओमफ्राय आरो उम। बै लाव ओ दिगलिथि ओ बिलाइ ओ फान्थाव ओ आरो माबा हालदै बेफोर फोरखौ जोङो मालाबो सु नो नुनो मोनो गोदोनिफ्रायनो आरो माला बेफोर माला सुनायफोरखौ खौ जोंनि न'नि दरखंफोरावबो लागायनानै होनाय नुनो मोनो आरो बेखौ जोङो ओ फुङावनो हा खांनानै मोसौखौ औ थुखैनो ओ थुखैनो लांनाय समाव सारना होनाय जायो मोसौनि मोदोमाव आरो आरो मोसौखौ जोङो औ मोसौखौ जोङो हाखर एबा ओ मा होनो फुख्रि एबा दैमा दैसा दैसा बायदिफोराव थुखैहैयो आरो आथिखालावथ' ओ दैमाफोरा एसे बारा माने लांनायानो जाला दानिया ओ खाथि खाथिनि फुख्रिफोरावनो थुखैनाय नुयो नुनो मोनसै ओ
औ
आङो मोसौनिखौ ओ बैसाग बैसागुखौ बेखिनि बुंबाय नोंथाङा दा मानसिनि बैसागो आरो बे बैसागोखौ एसे फोरमायनानै होदो।
जोंनि ओ गोदोनि ओ बैसागु जेनेबा मानसि मानसिनि बैसागु होननाय जायो जेनबा मानसिनि बैसागु जा इमान ओ ओ बियो ओ फास दिनाहाय जोंना फास फुंआवनो
ओं
दुगैयै लोबस्राङै गोदान गाननाय जोमनाय बर'नि हारिमुनि ड्रेस जेरै ओ दख'ना आर'नाइ फालि बायदिसिना ना गानना नख'रनि ओ जेनबा ओ गेदेमा गेदेर मानसिफोरखौ जेन'बा आबै आबौमोन आइ आफामोन गासैखौबो जेनेबा फुङावनो उथिनानै जेनेबा दुगै लोबस्रां गासिखौबो खालामनानै गोननाय जोमनाय गाननानै खुलुमनाय
औ औ औ औ
बेनि उनावहाय ओ खलुमखांनायनि उनाव हाय
औ
जानो थांनाया जाहैबाय जोंना ओ बोराइ बुरै स सेंग्रा सिख्ला गथ गथ' गथाय ओ सर' ओ मोनसे मोनसे थर' जानानै थांनाय जायो। जेरैहाय सेंग्रा सिख्लाया एकस्रा थांनाय जायो बोराइ
औ औ।
नाय जायो। बेनिफ्राय गथ' ओन्दै ओन्दैफ्राबो एकस्रा थांनाय जायो। बे जाहैबाय ओ स सेंग्रा सिख्लाया जेरै थाङो बेहाय खाम जथा था सेरजा सिफुं जाबस्रिं
औ औ बायदि बर'नि औ नेरस फोरखौ ला
औ बर'नि नेरसोनफोरखौ लांनाय जायो नो ओ बेनि उनावहाय ओ जोङो सेंग्रा सि ख्लाफोरा ओ खायफा खायफा ओ बर फोरखौ माने गामि खायफा खायफा गामियाव थायो मा सेंग्रा सिख्लाफोरा हराव
औ मागिहैयो आरो औ औ औ औ औ मागिनाय बुङो।
हैनाय बुङो नोंथां। बेनिफ्राय ओ ओ बोराइ बुरै आबै आबौ मोना खायफा खायफा गामियाव थाङो खायफा खायफा गामि जायो बेनिफ्राय ओन्दै ओन्दै गथ' फ्रा एसे ओ सानावनो थांनाय जायो आरो ना बिसोर फुङावनो ओ बे मान हैनायाव ओन्दै ओन्दै गथ' गथ'फ्रा थर'खा बे औवाजों बनायनाय जोंना ओ थायोना मोनसे बे थर'खाखौ लांनानै मोसानाय जायो। ओमफ्राय बोराय बुरैफोराबो जेरै सिफुं लांनाय जायो। जाबस्रिं लांनाय जायो जथा लांनाय जायो खाम लांनाय जायो हारमुनियाम होननाय दङ' बे खौ लांनाय जायो। ओ बिसोर मागि गिहैनो थाङो बेखौनो लांनानै बेनि उनाव ओ मागिखांना फैनानै ओ एबा लास जोबथि ओ मा गिनाय जायोना
औ औ।
गासै बो ज' गामि मि गंसेनो लोगो नांनानै जेनबा खाना जानाय
औ औ औ।
हैनो ज' बिदिनो ओंखाम जानाय जायो औ गोखा गोखै गोखै जानायाव औ जायो ओ बे दिंखिया मैगं बिदिनो गोबां बिबां नि मैगं थायो।
औ औ औ खयखा मैगं, दिंखिया मैगं
फान्थाव। ओ जे बिदिनो।
मानिमुनि।
हांसो गाल्दाब औ औ हांसो गाल्दाब बायदि बायदि गोबां बिबांनि मैगं नागिरनानै बेहाय जों जानाय जायो जेरै लाव बिजौ बायदिसिनाबो नागिरनानै जानाय जायो बे गोखा गोख जानाय दिना जों गास बेबो बर' जेनेबा बे बिमाय जानाय
औ।
हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
औ औ दे बुं
ओ बे बोथिसे ओंखाम जानाय। गासिबो जानायखौ माने लाव खार ओंखाम जानाय बुङो।
औ औ बुङो औ।
लावखार ओंखाम जानाय बुङो नोंथां।
औ औ औ।
नोंथांमोननिजोंहाय दा
अ ओं।
जेनेबा बिदि बर' खुरमि मासि मानसिनि फैसागु दिन खालि मा बायदि फालिनाय जायो एसे फोरमायजागोन नामा नोंथां?
औ फोरमायजागोन जोंनियाबो बिदिनो फुङाव - दुगैस्रां लोबस्रां अ। मा होनो आलारि बा फोजोंनानै ओ गोदोनि नेम बाय दिनो ओ जेरै आबै आबौमोना ओ खालामलांदोंमोन बेफोरबायदिनो खालामनाय जायो। फुङावनो दुगैस्रां लोब सुस्रां खालामनानै ननि गेदेरफोरखौ अ जेनेबा खुलुमस्रांनानै मान होनानै आरो उन्दैफोरनोबो एसे अननाय होनानै बेबायदिनो खुंनाय जायो आरो ओमफाय आरो ओ जोंनिया आरो बे फार्स्ट दिनखालि ओ मा होनो गासैबो बयबो ओ बागि बाहागि गामि नि मानसिफोरा ओ ज जानानै ओ गोखा गोखै मैगंखौ जाग्रोनाय जायो आरो आ औ बे खाबथिंनाय मैगं जायखौ बुङो हाग्रानि खाबथिंनाय मैगं बेफोरबायदि मैगंफोरखौ खाबथिंनानै जागो जाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जाखांनायनि उनाव ओ गासैबो जयै मोसानो थाङो आर थांनाय जायो आरो जोंनिया बेफोर बायदि औ ज ज थांनाय जायो गासैबो उम मोसानानै मोजां मोनो आरो गासिब गासैबो ओंखार नालाय बिदिनो मोसानानै मोजां मोनो। नोंथाबो मोसायोबा बैसागोआव
औ नोंथां जोंनिजोंबो बिदिनो मोसानाय जायो नालाय जोंबो बिदिनो ओं ओंखारनाय जायो सेंग्रा सिख्ला ओंखारनाय बे मोसानायाव मागिनो थांनायाव बेयाव जोंबो ओं ओंखारनाय जायो आरो
औ अ नोंथां समाबो जाबाय नामा जोंनिया खोनादोंना नोंथाङा? खोनादोंना? खोनादोंना नोंथाङा
थां हेलौ। हेलौ नोंथां।
औ औ औ सोर नोंथाङा नोंथांनि आवासखौ मोजाङै खोना फैयाखैमोन आं जोंनिया समाबो जाबाय नामा नोंथां? खो खोनादोंना
हेलौ नोंथां
औ औ खो खोनादोंना?
ओ नोंथां खोनादों ना?
औ औ जोंनिया समाबो जाबाय नामा नोंथां?
ओ नोंथां नोंथांनिफ्राय ओ गोदोनि बरनि ओ बिदि मोसानाय बैसागु मागिनाय बेखौ मिथिनो मोननानै गोजो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नों
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय मोनबाय औ दे दे गोजोनथों।
गोजोन्थों।